औ नोंथां
खोनादोंना नोंथां
अ खोनादों दे मा खालामगासिनो ओरैनो
आंथ' दा ओरैनोसो दं नोंथां जेबो खामानि मावनाय जायाखै
सिखारबाय नामा
औ सिखारबाय आं दहायनो स्नि रिंगा जानाय लोगो लोगोनो सिखारदों नोंथां
औ नांगला माथ'
बेनिफ्राय नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं
आङो ओरैनो दोङ दे लामााखि बेरायदों
खोनायाखै नोंथां ओजाथखैनोंथां हो जाथ'वाखैनो
खोनादोंना।
मोजां खोनाखै नोंथां।
आंनि खोनायाखै नामा दालाय बोरै खोनादों।
खोनादों दा मोजां खोनादों एसे।
औ। माने खोनायाखै माने नेटनि बाहाय माबा जायोलै। नांलनाय नाङि नांलाय नाङि जाबायसै मान स्टेबो लोंनानै दा आं खोनादों खोनानायालाय औ खोनादों। होनबा जोङो औवानि सायाव रायलायनो नामा?
औवानि सायाव औ रायज्लाय जायो नोंथां।
जेल हायो मा मा आगजु। गोबां जिनिस बानायनो हायो जोंबो।
औ नोंथां खोनादों नोंथां औ। औ औ खोनादों औ।
औ ओरैनो औवाजों मा मा बानायनो हायो। औवा जोंथ' बहुद रोखोमनि हायोना बानायनो।
औ। औवाजों जों जेरै सिफुं बानायनो हायो।
अ दामब्रानि।
गोबां दामग्रा आगजु बायनो हायो जों औवाजों।
अ माने औवाजों माने दामग्रानि सायाव अ।
गुबुन सोंसै नामा नोंथां?
खोनाया।
नोंथाङा दहाय बेसेबां रिंगायाव सिखारनाय? खोनादोंना नोंथां?
औ आंबो ओम साट सात बाजासेआवनो सिखारदों दे साट सातथासोआव।
अ बेनिफ्राय सिखारनो नोंथाङा मा खालामो? औ नोंथां खोनादों।
हो।
बिनिफ्राय सिखारनानै नोंथाङा मा खालामनाय?
आंथ' बिदिनो जेबो मावाखै मावनायालाय मोखां सुबाय हाथाय ब्रास मारिबाय दुगैस्र'दोंमोन दसे साहा लोंबाय। ओमफ्राय दा जेबो खालामखै ओरैनो दं।
औ औ बेनिफ्राय नोंथाङा दा जाखांनानै मा खालामनो सानो।
ओ जाखांनानै खामानिथ' जेबो गैया। मा खालामनो माने बिदिनोसो थानायानो जासिगोन ओरैनो बहा थांनाय जायो मिथिला सकफोरखिनो थांनि। जेनेबा गामिखिनो जाय खेबसेसो थांसै नामा।
आं बेनिफ्राय नोंथाङा जाखांनानै ओरैनो सानाव उन्दुयोना उन्दुआ दसे सम जेनेबा? जाखांनायनि उनाव सानाव दसे सम उन्दुयैना उन्दुवा?
ओ बेलासियाव मालाबा उन्दुयो। खिन्थु दा सानजौफु थाराव माने उन्दु आं उन्दुनो हाखाया उन्दुखाया।
अ माने सानफ्रामबो उन्दुआ आरोना एखनबा एखनबा।
उम माने दा आरो गरम बोथोर दा उन्दुनोबो हाया माथो।
औ गरम बोथोर।
लेथ्रा मोनो देहाखौ माने गोलोमनाय मोनो। फ्राय दाथ' गायनाय फुनायनि
औ औ गायनाय फुनाय बोथोर
बुंजागोन दे बुं
ओ ओ बेनिफ्राय नोंथाङा बेलासिफ्राव ओरैनो जोलुरफोर गेलेयोना गेलेया?
बेलासि समफ्राव
आं माने थाङो थांनाय फिल्डफोराव मालाबा मालाबा जेनेबा नायनो।
ओ।
खिन्थु आं बिदिबायदि गेलेनो थांफेराखै आरो ना।
अ अ।
माने आं नायनानै इन्टारेस्ट मोनो खिन्थु
नायनानै औ औ नोंथाङा जोलुर गेलेनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
जोलुर गेलेनायथ' आं बारा मिथिजोबा गेलेया
अ औ औ
ओरैनोथ' गेलेनायाथ' एगार' जन एगार' जन थाखायो नालाय
औ औ औ
नङा होमबा
औ
बिदिनोसै इनि इदिनो टिम दायैनो टिम दायै गेलेनाय जायो जेनेबा
औ
बेलेग बेलेग जेनेबा फाय लोगोसे इबायदि मिथियोबा मिथिनायालाय दा
औ
द' खेला नायगासिनो ओरैनो खेला जागासिनो पिपा वार्ल्ड काप बेखौ ओरैनो नायगासिनो आरोना मालाबा मालाबा नोंथाङा मा बुंनो सानो नोंथाङा गेलेयो नामा बिदिनो फुटबल
गेलेयो गेलेनाया बेलासि समाव गेलेयो ब्रै बा रिंगासोआव गेलेयो आरो
अ
ओ जो-जोलुर गेलेनाय समावथ' ओरैनो सा मोनसे हानजायाव सा जिसे गेलेगिरिफोर थायो मोननैजों सा नैजिनैफोर नैजिनै गेलेगिरि जायो आरो बेनिफ्राय बेवहाय सासे ओ रिप्रिमेन्ट आरो
उम सानै
सानै लाइन नायगिरि थायो।
उम
बेनिफ्राय जोंहा गुजि मिनिटनि गुजि नि गेजेराव बेखौ ओ फोजोबनांगौ जायो। माने जायनो बांसिन ओ
नोंथाङा दा माबा नागिर दा फिपा वार्ल्ड कप नायदोंना नायाखै नोंथांङा? उम बा नोंथांबाबो नोंथाङाथ' बुद गेलेबाय जानांगौ ना? बिदि माने गेमफोर फुटबल गोजानफोराव बेलेग गोजानफोरावबो गेलेनो थाङो नामा?
बेलेग जायगायाव आङो गेलेफेराखै नोंथां ओरैनो जायगायावनो गेलेयो
औ ओरैनोथ' देरहाना फैयो होमबाना ट्रफिफोर मोनो
औ देरहायो नोंथां सम सम एखनबा जेनो एखमबा देरहायो जेननाय देरहानायालाय खेलानि नेमखा बियो औ थाखायो औ
मा नोंथाङा दा खेला नायदोना नायाखै
खेला नायो नोंथां आं सानफ्रामबो नायनायानो जायो औ औ नायो नोंथां नायो औ जादों सोलिगासिनो
हम उम दिनै हरावबो दंमोन खोमा आर्ज-आर्जेन्टिनाजों मामोनथाइ मोनसेया?
औ आर्जेेनटिनाजों इजिप्तटमोन।
लोगो ओमहफ्राय ओ नोंनि बादिबा सोरोदेरहागोन सानो -
आंनि बाददिब्लाथ' फाइनालाव जुदि फ्रान्स आ म रख'खौ बिजिनो होमब्ला फ्रान्सथ' फाइनाेल गेलेखागोन आरो
उम
माने म रख'जों फ्रान्सनियाव जाय देरहायो बेनो फाइनाल गेलेगोन आं बेखौ बुंनो हायो आरो माने आंनि साननायाव बिदि आरो
उम
माने फ्रान्सआथ' दा गोरा नालाय बेनिफ्राय बै साइडथिं आं इंलेण्ड खौ फैगोन बायदि मोन्दों माने फाइनाला आर्जेनटिनाखौ आङो सेमि फाइनेलाव जेनगोन बायदि मोनदों
औ सेमि फाइनालनि उनावसो मिथिसिगोन आरोना सेमि फाइनेलावसो सोरमोन इयो आरजन्टिना आंबो बारा आसा मोनाखै मोननायालाय
औ गेलेनाया नो गेलेदो होमबाबो आङो देरहागोनखौ आसा खालामाखै इसिनिसिम स्नि जाखखौ
उम उम नोंथाङा ओंखाम जाबाय नामा
ओंखाम जाथ'आखै नोंथां जोंहा दासो संगासिनो नै
उम मा संगोन ना संआखै?
ओंख्रियाथ' ओरैनो दालिसो सौदो खोमा बेनिफ्राय आलु बाजा संगासिनो खोमा दा
उम नंगोनामा?
जाखांबाय नामा?
सा माइफोर गायखांबाय नामा?
माइफोर ओ जोंथिं गायखायजोबबाय नोंथां ओरैनो दाबो गायगासिनो गायहांजोबाखै हा
गायखांजोब्बाय नामा होनदो आं
औ गायखांजोब्बाय नोंथां जोंनिथिं माने सोरबा सोरबा दंबावो आरो गासिबो गायखांजोबद्रायाखै
अ नों मोजांयैनो दोंओ ना नोंसा हेल' औ बेसेसो गायखो बेसेसो गायनाय
मोजाङै खोनायाखै नोंथां
बेसेसो गायखो होनदो माइखो
अ जोंहा जोंहाथ' ओ ब्रै बिगा बा बिगा जायो जोंहा गायनाया
औ बास जासाबबो दे
औ।
अयथ साब
बेनिफ्राय नोंथाङा अखाफोर होदो हायाखै दायो सानदुंआसो जोबोर गोसा गरमाबो जोबोर बारा आरो।
औ औ नोंथांआ मायाबा बुंदोंमोन्ना
हेल' औ खोनादों नोंथां माबा आङो बङाखै बुंनायानो बेनिफ्राय नोंथाङा मोनानि टाइमाव मोनानि समावहाय मा मा खालामो जेनेबा ओंखामखौ बेसेबां समसेयाव जायो।
गु रिंगा गु गु थामजि रिंगा ओरिफोरबो जायो जि रिंगाबो जायो। माने लिमिट गैया माने दा गरम बोथोर नालाय गरमदो माने जानाय जाया आरो थाब
जानो हाया आं बांसिन गुनिफ्राय जि रिंगानि गेजाव जानाय जायो आरो जोंहाबो इदिनो गुनिफ्राय जि रिंगानि गेजेराव
हम न होमबा हेल'
औ जासिगोन नोंथां होमा
औ औ दे नोङो नोङो हर
दोनसगैनो औ औ